औ नोंथां। माबोरै दङ? मोजाङानो दं नोंथाङा। औ आंबो मोजाङैनो दङ। आङो नों थांजो दिनै जिब जुनारफोरनि बागै बा जिब जुगा जुनारफोरनि सोमोन्दै एसेसो सावरायनो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम दङ ना?
औ नों
औ नोंथां सम दङ रायज्लायनो हागोन। औ दे होनब्ला नोंथाङानो एसेमान फोरमायग्रोना होदो जिब जुनारनि बागै।
ओ
दिब्ला आ बुंनि। औ नों जिब जुनार होननानै बुङोब्लााथो जोंहा बेयाव ओ गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर दङ। बिदिनो न'आव फिसि जाग्रा। आरो हाग्रायाव थाग्रा बेबायदि जुनारखौ जों नुनो मोनो। नंगौ नोंथां।
न'आव फिसिग्रा जुनार होननानै बुङोब्ला। मोसौ, बोरमा मावजि, दाउ, अमा हांसो, सैमा, मो-मोसौ बेफोरो मैसो बेफोरखौ गोग्लैयो न'आव न'आव फिसिनाय जिब जुनार हिसाबाव।
बाव नंगौ नोंथां। बे मोसौनिफ्राय माबायदि मा मोनो जों मोसौनि फ्राय मा हेफाजाब मोनो आं बेखौ फंनैसो नोंथांनि सिगांङाव फोरमायनो सानदों।
औ मोसौनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा जायो होननानै जों मिथिनो मोनो।
ओ जेरै
मोसौखौ
ओ फाननानैबो जों रां मोनो। आरो आरो बेबायदिनो मोसौ गायनि फ्राय जोङो ओ गाइखेर मोननो हायो। आरो लोगोसे मोसौ फिसाफोरखौ जोङो मोसौफोरखौ जोङो माने जोलै बाराय होनो हायो। नंगौ नोंथां जायखौ जोङो फाननानै जोङो जोंनि गोनांथि समाव ओ राङाव जोंहा हेफाजाब होयोगौ आरो बेबायदिनो मोसौ मोसौनि खिखौबो जोङो हासार महराव जों बाहायनो हायो आरो। हिबावबो जो बाह बाहाय जायो। औ आरो मोसौ हालुवाफोर होननानै बुङोब्ला जोङो मोसौ हालुवाफोर हालेवनाय माइ लानाय बेफोराव जोङो बाहायनो हायो। नंगौ नोंथां बेबायदिनो मोसौआ जोंखौ गोबां रोखोमै जोंनो मा हेफाजाब होयो। औ बेबायदिनो बोरमा होननानै बुङोब्ला बोरमायाबो जों
आ फैसा रां बेलायाव हेफाजाब होयो दिनै गोबां सुबुंफोरानो ओ बोरमानि फार्म खुलिनानै गावनि थांना थानायनि राहाखौ दिहुननानै लादों औ आरो बे बोरमानि
नि खिखौबो हासार हिसाबै जों बाहायनो हायो आरो बे हासार होयोब्ला जोंनि मैगं थाइगं आरो आबादफोरा मोजाङै जायो। नोंगौ नोंथां औ आरो दाउ अमा बेफोरो जोबोद बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो जोंनि थांना थानायनि बेलायाव संसार जानायाव गोबां रांनि आंखाल जायो। बे रा फोरखौ फाननानै जोङो बे रां आंखाल जानायखौ जोङो सुफुंनो हायो। अमाया मा मा जायो आं बेखौ बुंनि अमाया ओंखामबो जायो बेबायदिनो अमानो गुन्दै बेखौ होनाय जायो। नांगौ नोथां।
औ आरो मोसौ आरो बोरमाया जाहैबाय ओ गांसो जाग्रा जुनार
आरो सैमा मावजि अमा बेफोरो ओंखामफोरखौ जायो। नंगौ नोंथां।
आरो दाउफोराबो बिदिनो माइरं एम्फौ
एम्फौ एनला जानानै बिसोरो थांनानै थायो नंगौ नोंथां। औ न'आव फिसिनाय दाउफोराबो जोंनो थाखाय जोबोद मोजां जोंनि देहानि थाखाय जोङो जेब्ला देहाया लोरबां जायो अब्ला बे दाउफोरखौ जोङो बुथार रुनानै लोंनानैबोबायदिनो जोङो बोलोखौ मोनो नगौ नोंथां औ हाग्रानि जुनारफोर होननानै बुङोब्ला औ मैदेर बेबायदिनो नेवलाय सेसा सिंह मोसा मुफुर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो औ नोंथां
बे बे बिसोरो हाग्रायाव थायो।
बिदिनो मैदेरनि सोमोन्दै आं बुंनि मैदेराबो जोंखौ हेफाजाब होयो बे बेबायदिनो माब्लाबा समाव जोंनि खहाखौ खालामनानै होयो। दिनै गोबां नुनो मोनदों अरनबारिफोर निफ्राय फैनानै औ गामि गां खनाव हाबनानै मानसि बुथारनाय बेबायदि मानसिफोरनि न' बांखौ सिफायनाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों। बेराफारसे मैदेरनिफ्राय जोङो हेफाजाबबो मोननो हायो। औ जेरै
जों दिखोनो हायि गोदोर गोदोर बिफां-लाइफांफोरखौ मैदेरफोरा जोंखौ खहाय होयो बिसोरनि गेजेरजों जोङो ओ बेबायदिनो ओ गारिफोराव थिखोनाय बा ओ साफा खालामनाय बेफोराव जोङो मैद- देरखौ
मैदेरखौ बाहायनो हायो बे मैदेरखौ जोङो न'आवबो फिसिनायखौ नुनो मोनो। औ आरो हाग्रायावबो थायो औ आरो बे मैदेरनि हाथाइआ जाहैबाय जोंनि बेसेन गोजा बेसेन गोसा
ओ मुवा
मुवा होननानै जों बुंनो हायो। नंगौ नोंथां औ आरो
थसेल' गं गोनां गान्दा बेयो बेबो मुंदांखा। बेफोरखौ ओ दायो मोननो थांला बेफोरखौ जुग फोराव जोङो मोननाय जायो।
मोननाय जायो। नंगौ हाग्रामा काजिरङा हाग्रामा बेफोराव जोङो नुनो मोनो। औ बेसो जाबाय मा आसामनि मोनसे मिथिंगायारि सम्पद होननानै जों जायखौ मिथियो। नंगौ नोंथां
औ आरो मै मै सेस- सा, मोसा बेफोरखौबो जोङो हाग्रायावनो नुनो मोनो। बिसोरो मोसाफोरा बेदरफोरखौ जानानै बिसोरो थांनानै थायो। बिदिनो मोन-
मोन ओ जिब-जुनारखौ बिदिनो गावजों-गाव जालाय-
बिसोरो अरनबारियाव थां-
बारियाव थांनानै थायो। नंगौ नोंथां बेबायदि आरो नोंथांनि बुजिनाय बादियै जिब-जुनारनि सोमोन्दै दै
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां आंबो फोरमायनो हागोन दाथ' नोंथाङा गुबै जुनारफोरनि बागै- नोंथाङा गोबाङानो फोरमायबाय। बेबायदिनो गोबां फोरमायनायजों लोगोसे नोंथाङा जिब-जुनारनि बागै फोरमायबाय जिब-जुनारा मा बेबायदिनो जिब- जुनारा जों मानसिनि न'खरफोराव माबायदि हेफाजाब होयो मानसिनि राङारि बेलायाव माबायदि हेफाजाबै नोंथाङा गासैखौ मोजाङै फोरमायबाय। बेबायदिनो मोसौ बा बेबायदिनो अमा बा बोरमा बा दाउ बेजों लोगोसे नोंथाङा ओ बेबायदिनो मैदेरनि बागैबो गोबां फोरमायबाय आं बेखौनो फोरमायनो सानबावो दि दिनै जुनारफोरा दिनै जों मानसिफोरनि थाखायबो गोबां बेबायदिनो हेफाजाब होयो। नङा होमबा नोंथां? दिनै जोङो मख'नो थाङोब्ला दिनै जोङो जुदि जोंनि न'आव जुदि जों सैमा फिसियोबा जाय जुनारा दिनै जोंनि न'खर न'फोरखौ दिनै बेङो बा जोंनि न'फोरखौ दिउटि होयो। नङा होमबा नोंथां? दिनै बिसोरो हर समाव सोरबा बेबायदिनो सिखाव बा बेबायदिनो दा- खुफोर जुदि जोंनि न'फोराव बेबायदिनो फैनानै जोंखौ बेबायदिनो खैफोदाव खोख्लैनो नागिरोब्ला दिनै बेफोरबायदि जुनारफ्रा जोंनि हेफाजाब। नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो दिनै गोबां बेबायदिनो जुनारफोर दं। जाय जुनारफोरा दिनै जों मानसिफोरनि हेफाजाब होयो आरो बुंनो थांबाव- वोबा दिनि नोंथाङा मैदेर बा मैदेरनि बागैबो नोंथाङा फोरमायबाय दिनै मैदेरा जोंखौ बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो गिलिर-गिलिर बेबायदिनो ओ दंफां बा बिभिन्न' धरननि खामानिफ्राव नोंथाङा हेफाजाब होयो होनना बुंबाय। आरो नों- थाङा आरो बुंबावदों जे दिनै मोसौ हालुवा जाय मोसौ हालुवाबो दिनै जोंखौ जे माइ आबादफोर खालामनायफोरावबो हेफाजाब होयो नोंथाङा बुंबाय थारैनो दिनै माइ आबादा दिनै जों साफ्रोमबो बर' सुबुं बा बेबायदिनो दिनै साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गोबां बेबायदिनो गोनांथार मोनसे आबाद। नङा होमबा नोंथां? दिनै बे आबादावबो दिनै गोबां बेबायदिनो दिनै मोसौआ दिनै जोंखौ हेफाजाब होयो। थिग बेबायदिनो आं सानो दे दिनै जुनारफोरा दिनै जों मानसिजों मानसिनि बेबायदिनो मोनसे बेबायदिनो बि बिहोमा होयो आरो नङा होमबा नोंथां दिनै जोंनि न'खरफोरखौबो बेबायदिनो सेफ गार्डदै लाखि खियो दिनै न'खरफ्राव बेबायदिनो राङारि अनसुंथाइफोरबो बेबायदिनो जोंनो थाखाय बेबायदि लाबोना होयो आरो नङा होमबा नोंथां दिनै जेरै नोंथाङा बेबाय दिनो बुंबाय दिनै बोरमा फार्म बा बेबायदिनो मोसौ फार्म बेजों लोगोसे हांसो बेबायदिनो ना बेफोरबायदिखौ फिसिनाबो दिनै जोङो जोंनि न'खरफोरखौ जों सालायनो हायो जोंनि न'खरनि जि नांगौफोर बा बेबायदिनो खैफोदाव नांगो जानाय जि रां बा बेबायदिनो गुबुनफोर नांगौ जानायखौ दिनै बे जुनारफोरा जोंनो होनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
दा नोंथांनाव आं बेखौसो सोंनो नागिरदों जे नोंथांनि न'खराव बेबाय दिनो मा मा जुनार दंबा नोंथांनि नखराव मा मा जुनारखौ नोंथां नोंथाङा बेबायदिनो फिसिदों बेखौसो आं मिथिनो लुगैदोंमोन।
औ
औ जोंनि न'खराव जुनारफोर होननानै बुङोब्ला अमा औ मोसौ औ आरो बोरमा जोंहा दङ औ आरो दाउफोरबो औ दाव दङ औ आरो सेसा दङ औ
औ
औ होनबाथ बेबाय नोंथांनि न'खरावबो मा मा दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? औ नोंथां जोंनि न'खरावबो बेबायदिनो बोरमा दङ बोरमाजों लोगोसे मोसौबो बेबायदिनो बिमा मासे दं आरो बिमा मासेजों लोगोसे फिसा मासेबो दङ। दिनै बिमाया दाबोनो गाइखेर होग्रा होबाय थायो। जाय गाइखेरखौ दिनै जोंनि न'खरा मोनलोङो साहा महराव बा बेबायदिनो गाइखेरखौबो बेबायदिनो डाइरेक्टलि बेबायदि होयो आरो बेबायदिनो जोंनि न'खराव सैमाबो दङ बा मावजिबो दङ।
औ
आं आरो बेखौबो बेखौ मोनसे मख'बावनो लुगैदों जे जोंनि न'खराव बेबायदिनो जोंहाबो बे दिनो बोरमा दङ बोरमाया सिगाङो बिबायदिनो त्रिसथा बा सल्लिसथा गाहाम दंमोन। बेबायदिनो नाथाय गोबां बेबायदिनो थासारियाव बेबायदिनो गोलैनानै गाज्रि थासारियाव गोलैनानै जोंनि न'खरनि माने बोरमाफोरा बेबायदिनो बेरामाव गोलैना बा बेबायदिनो सैमा फाग्लाफोरजों माने अरजाना दायो बेबायदि गोबां खम जालांबाय आरो नोंथां। औ आं सानो जे बेबायदिनो फैगोन दिनफोराव ओ बे जि बोरमा फिसिनाय बे बोरमा फिसिनायखौ आङो बेबायदिनो बांहोनो हागोन नामा बेबायदिनो माने सानगासिनो आरो दा माने बेबायदिनो आङो प्लेन खालामगासिनो नोंथां दा नोंथाङाबो बेबायदिनो फैगोन दिन फोराव माबाफोर बेबायदिनो बोरमा फार्म बा अमा फार्म बा बेबायदिनो मोसौ फार्मफोर नोंथाङाबो बेबायदिनो खालामनायनि माबाफोर नोंथाङाबो मा होनना बुङो बेखौ एमफोर दङ नामा? ओ बिदिथ' आङो जेबो सानथ'वाखै औ
औ
औ माने बेफोरबायदिखौ जोङो मावनो हायोब्लाथ' जोंहा फार्म बेफोर खुुलिनो हायोबा जोंनि रांआ थि नि बेलायाव गोबां जोङो सहाय मोनो औ नंगौ नोंथां। ब्ला बे जोंनि थांना थानायनि बेलायाव माने न'खर बेंनायनि बेलायाव बे जोबोद मोजां होननानै आं सानो आरो नगौ नोंथां औ औ दाथ' नोंथां जोंहा समाबो बेबायदिनो बारलांबाय दिनै जोङो जुनारनि बागै गोबां रायलायबाय बे रायलायनायाव दिनै आंबो गोबां नोंथांनिफ्राय सोलोंनो मोनबाय दायो जोङो दिनै जोंनि बे रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ नंगौ नोंथांनिसिमबो हामबायसै बेबायदिनो जुनार जुनारनि नोंथाङा गुवारि बेख'ना होनायनि थाखायों लोगो मोनसै होनना आसा थाबाय नोंथांनि सिम दे गोजोनबाय दे